औ खोनादों दे
दा जोङो एसे बर'फोरनि जामुंफोरनि बागैसो जाग्रा आदारफोरनि बागैसो एसे सावरायनायनि आरोना नोंथां
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर हारियाव गोब बां रोखोमनि जामुं आदारफोर दोङो बेफोरनि गेजेराव जोंनि ओंखामानो गिबि गुबै बुंनो थाङोब्ला ओंखामखौनो जायो आरो ना गुबै बेनि अनगायैबो माखासेफोरा रुटि सौराय बेफोरखौ जायो आरो दा जोंनियाव ओम बांसिनानो ओंखामानो सलियो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर' फोरनि ओंख्रै जेरै अनलाजों दाउ सबाइ सबाइजों सामु नाफाम बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जोंनि बर'फोरनि बागै दोङो बर'नि जामुंफोरनि बागै दोङो बेर जोंनि बर'नि माखासे ओंख्रिफोराबो जेरै जि आइ टेक मोनबाय ओ दा बेफोरनि ओ जेरै दा जोङो अनला खारैखौ माबायदि सङो आरो नाफामखौ माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा?
औ दे सावरायजागोन नोंथां।
नाफाम नाफामखौ जोङो देनो थाखाय जोङो मा खालामामनांगोन गिबियावनो जोङो ओ नाखौ फोरानग्रोना लानांगोन आरो ना नाखौ फोरान ग्रोना लानांगो आरो थास' बुगाजों जोंनिया थास' बुगाखौ हानानै फोरान ग्रोना लानांगोन औ फोराननानै औ थास' बुगाजों ओमफ्राय फोरानग्रोना लानानै बेखौ औवााल एबा दिंखियाव जा गोसो देनो हायो होननानै फिसारफोरावबो देनो हायो। देनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै दै गुन्दै खालामनानै बेखौ जोङो ओ खायसे खायसे दै होयो आरो खायसे खायसे खारै होयो आरो ना बेखौ खारै होनानै खायसे खायसे ओरैनो हासुङाव सोना दोननाय ज जेरै भयामफोर सोनानै दोनो। आरो हानि दैहु बेफोराव दोनो आरो। जोङो खायसे खायसे खारि जेनेबा खारिखौ बुरजा होयो खायसेया खम होयो बेबायदिनो नाफाम बानायनो थाखाय जोङो खायसे खायसेया, ‌अ जेनेबा गुन्दैयैनो ओरैनो हासुङाव दडायरेक्टलि सोना दोनखायो, आरो खायसे खायसे बेखौ थावनि सिथाव बायदि खालामनानै सानदुंआव फानना दोनो आरो ना, बे बेबायदिनो जोंनि नाफामखौ जानो थाखाय जोङो से मास नै मास नि उनावसो जोबोर मोजां जायो आरोना। खम समनि गेजेराव जाब बा रायस्रां मोजां जाया औ टेस्टआ मोजां जाया। आरो जोङो अनला खरैखौ संनो थाखाय जोंनो दाउ बेदरजों संनोबा जोङो माइरंखौ जोङो सोमना दोनग्रोनांगोन गिबियावनो। बेनि अनग जोङो अ माइरंखौ सोमना दोननानै, गुरि जाबाथाय बेखौ जोङो जा गोसो देनो हायो दिंखियावनो जा उवालावनो जा थब फिसनदा देनानै जोङो। ओ खारैजों संनाय यायो संनाय जायो गिबियावनो जोङो दाउखौ एवग्रो संग्रोना लाबाय बिनि उनाव जों अनलाजों दाउजों संबाय आरो ना। नोंथांमोननि ओनसोलाबो बर' फोरनि बागै मा मा ओंख्रि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां दा बर'नि गाहाय ओं ओंख्रि ना गाहाय जाग्रा ओंख्रि होननानै बुङो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओंखामानो थाखाबाय। दा ओंखामजों लोगोसे जोंनिया बर' बर'फोराहाय गोबां रोखोम खोमनि ओंख्रि जायो। बेनि गेजेरानो बर'नि गाहाय ओंख्रि जेरै ओ बयजोंबो मिथिजानाय बा मुंदांखा होननानै बुंनांथार बुंनांसिगोन। दा बेनि गेजेरावनो स सबाइ साम' बा सबाइजों दाउ बे मोननि बिनि सायाव आङो एसे सावरायना होनोसै सावरायनोसै बा बुंना होनोसै आरो ना दा बे सबाइ सा साम'जों जों संनोब्ला ना। गिबियावनो जोङो मा खालामग्रोयो ओ साम'खौथ' जोङो दैमा आरिफोरनि फ्राय हननानै मानानै जोङो लाबोनानै जोङो साम'नि मैलाया खारथो इदि होननानै जोङो दैयावहाय सोमना दोनो। सोमना दोनो होननानै जोङो ओ साम'खौ मा खालामगोन जोङो साम'नि जा जोंनिया बे खोबग्रा थायो साम'नि दाखोन खोन जे होननानै बुङो जोङो बे दाखोन खौहाय जोङो ओ सायनाय जायो बा गारनाय जा गारनाय जायो आरोखि गारनाय जा गारनायनि उनाव जोङो सामुखो जोङो गुसुं सामु मोनसेयानो जा बा गोलाव सामुवानो जा जों बेखौ खिथुखिंजाय दानो दानस सयो जोङो सिखाजों। दानस'नानै दोङो साम'खौ साम' थ' जोंना बायदिसिना मैला थायो नङा होमबा। दैयाव थानाय दैयाव थानाय बुस्थु जिहेथु दा बेनिखायनो जोङो बे समुखौ दानखांनायनि उनाव सामु खो आरामसे साफानो जों हुना लायो आरो जों बे ओवानि किरखा खादा दा इफोरबायदियाव जोङो हुयो। खायसे खायसे बांद द्राय जुदि साम'आ मैलाब्ला्लाथाय जों बेयाव गोखै सेबना होयो जेरै खारजिनिफ्राय ओमफ्राय खामरेंगा बेबायदि गोखैफोरखौ जों सेबनानै दसे सोमनानै दोनो आरो जोङो जेसे हागौ एसे साफा जानायनि थाखाय जोङो हुनानै सुबाय थायो आरोखि। सुबाय थानायनि उनाव जोङो साम'खौ न'आव लाबोनानै दोनबाय दोननानै जों सबबायजों संगोन नालाय सबायखौ जोङो एसे रुनो रुइहोनो थाखाय जोङो सोमनानैबो एसे दोनजायो दैयावहाय सोमालासिनोबो जोङो संजायो बांसिनानो जोंनि ओनसोलावहाय साम' माबाखौ सबाइखौ जोङो रुइनायनि थाखाय जोङो दैयाव संनायनि आगोल आगोल जोङो से घन्टासो सिगां जोङो दैयाव सोमना दोनो से घन्टानि खन्थाइानि थाखाय। सोमना दोनना जों जोङो बेखौ सुयो सुनानै सबायनि बिगुर बेखौ एसे खारहैयो आरोखि खारहोनानै सुनानै जोङो न'आव लाबोनानै जोङो गिबियावनो मा खालामगोन यो साम'खौ जोङो गुबुन मोनसे आइजेंआव एवफ्रामग्रोनानै लायो जोङो।
औ।
थाव एसे बिदि होनानै जोङो साम'खौ एसे फ्रोम फ्रोम जायागौमानि जोङो एवफ्रामबाय थायो। एवनायनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे आइजेंआव आलादा आइज जेङाव जोङो सबबायखौ जोङो थाव एसे होनानै जोङो एसे एवफ्रामनानै जोङो दै होनानै लायो। सबायख बेनि उनाव सबाया जेब्ला फ्लाव फ्लाव गोदौगोन ना अब्लाना जोङो खारै एसे संख्रि एसे ए होगोन होनानै जोङो थबसियाव जोङो बानलु एसे बा हाइजें सामब्राम गुफुर बिदिनो नों न'खराव जा बायदिसिना मस्ला होनानै बा जानानै मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो देगोन देनानै जोङो ओंख्रियाव गसनगोन आरोखि सबायाव सबाया बे खारै संख्रि होनानै बे बानलु बायदिसिना देनायखौ होखांनायनि उनाव सबाया जेब्ला एसे रुइनाय बायदि जागोन अब्लाना साम'खौ जोङो बै पक्रास होननानै बुङो जोङो स गंबो होननानै बुङो खमखौ जों सागोन सानानै जोंनिया फारसेथिंहाय गुबुन गंसे आइजेंआव जा जों साम'खौ एवफ्रामगासिनो दंमोन ना बे एवफ्रामनाय साम'खौ जोङो एवफ्रामखांनानै बै गोदौबाय थानाय सबायाइ सागं साखांनायाव जोङो बे साम'खौ होस सनगोन आरोखि होसननानै जोङो आरामनो संनानै जोंङो बिराद गो एसे गोबौआवहाय गोदौ होबाय थागोन गोदौहोनायनि उनाव जोंङो ओंख्रिखौ साखि नायगोन साखि नायनानै जुदि जोंनि खारै संख्रिया जोंनि नांगोसेबां जुदि जखानि जाबायब्ला जों बे खौ खांसिगोन बा खांनायनि आगोल आगोलनो जोंङो मोनसे बुस्थु होबावोखि मा गावनि टेस्टनि थाखाय बा गावनि थावनायनि थाखाय आरो ना? थावनायनि थाखाय। जोंङो मोदोम होनो ओंख्रिखौ एसे गोथाव जाहोसिननो बा मोदोम होनो थाखाय जोंङो बे ओंख्रि बेयाव ओ खासिथारा जायखौ गंगार धुन्दिया होननानै जोंङो बुङो बे गंगार धुन्दिया बा दुन्दिया ओमफ्राय गैथाराबाथाय जोंङो हाइजेंनि बिलाइखौबो होजायो आरोखि। मोदोमनायनि थाखाय बेफोरखौ होनानै जोंङो आराम संनानै जोंङो उनाव फोमोननाय जायो आरोखि।
औ औ।
माने बिराद गोथाव जायो बयबो मोनथि खायो बर' हारिनि साम'जों सबाइजों गोथाव जायो। होनानै दा बेनि उनाव आरो जोंङो सबायजोंनो आरो जोंङो दाउबो जाबावो दाउ बेदरबो। दा बिदिनो सबायजों दाउ बेदरजों जानायाबो बिदिनो। एखे एखे रोखोमनि सबाइखौ जोंङो रुइहोनो थाखाय जोंङो से घन्टा बा नै घन्टानि थाखाय जोंङो सोमना दोनगोन सोमनायनि उनाव सुगोन। ओ बानलु हाइजें सामब्राम बेबायदिनो देना लागोन लानायनि उनाव जोङो ओ पियास थाव पियासजों थावाव जोङो पियास होनानै बे दाउ बेदरखौहाय जोंङो एवफ्रामना लागोन एवफ्रामना लानानै जोङो बेखौ गंसे आयजेंआव थिखोनानै दोनथ'गोन दोनखांनायनि उनाव जोङो सबायखौहाय जोङो एवफ फ्रामनानै एसे दै होगोन आरो। दै होनानै जोङो सबाया जेब्लानोखि गोदौओ अब्लाना बै खारै ओ संख्रि बायदिसिनाखौ थोजासे नांगोसेबां जखानि होनानै जोङो सबाया जुदि रुयो अब्लाना जों बे सागंखौ सानानै होगोन सानानै होनानै जोङो एसे गोदौ होनानै बे एवफ्रामनाय दाउ बेदरखौ होसिगोन आरोखि बेवहाय। होनानै बानलु देनाय आरिजों मोदोमनाय देनायखौ होनोसै। होनानै एसे गोबौ गोदौ हो नानै जोङो बेखौ सा खिनायनोसै आरो जानायनोसै जानायनानै जुदि नांगौ जखानि जुदि गासिबो खारै संख्रि फोरा जाबायब्ला बेयाव आरो जेबो होनांला। मोदोमनो था खाय बा ओंख्रिखौ थाव होसिननो था खाय जोङो दहायनि बायदिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बा हाइजें बिलाइनि जि खुनु जोङो मोनसे बेवहाय होनाय जायो आरोखि होनाय जानानै बेखौ जोङो बेबायदिनो संनाय जायो सबायखोजो दावखोजो दा बेबायदिनो बर'नि ओंख्रिफोर खो जोङो बेबायदि रोखोमनि संनाय जायो दा बेबाय दिनो मा मा बर'नि ओंख्रि रोखोमनि दोङो होनोब्ला जोङो नारजि अमा दोङो थास' बिथ'राइ दङ ना गोरानजों सङो बेबायदिनो अ थास' बिथराइ बिदिनो थास'नि फ्राय जोङो ओ गोबां रोखोमनि थास'खौ जोङो जानाय जायो बिथ'राइनिफ्राय लानानै थास'नि आथिंनिफ्राय लानानै बा थास'नि बिबारनिफ्राय लानानै थास' बिबार औ औ थास' बिबारखौ खौबो जोङो अमा बेदरजों संनानै जानाय जायो बेबायदिनो बिराद ओ गोथाव गोथाव बर'नि ओंख्रिफोर दोङ आ रो दा बिनि गेजेरावनो नोंथाङा अ माबाफोर बर'नि ओं ख्रि मोनसेसो फोरमायना होबावदो मा बायदिहाय सङो नोंथांमोननि ओनसो लावहाय
औ जोंनि जा ओ बेबायदिनो बर'फोरनि बागै बुंनो थाङोबा जोंनि गोथां मैगं थाइगं जेरै- लाइ लाफा बेफोरखौबो जायो आरो जोंना लाइ लाफा ओ गुथा थुनथुनि मानामुनि बे फोरफोरखौबो जोंनि बर' हारिफोराबो बांसिन जायो आरो दा बुंनो थांब्ला जोङो लाफा मैगं आरो लाइ मैगंखौ जोङो ओ खायसे खायसे मैद्रु हिसाबै जायो खायसे खायसेया खारै औ न'आवनो गायनानै नि खायसे खायसेया मैद्रु जायो खायसे खायसेया खारै जायो आरो खायसे खायसे लाफा मैगंफोरखौ दानिया दानि जुगाव अमा बेदरजों जायो आरोना अमा बेदर जों जाहैबाय एसे गोथावसिन मोनो आरो खारैजों संबाथाय ना होनानै मा औ
अ खारै ओंख्रि जाहैबाय अब्लाना
जागोन ना नोंथां
औ दे नोंथां
दे नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों र'
दे दिनै दोनथ'नोसै दे रायलायनायखौ बेखिनियावनो